औ दायो बिदिबा जोङो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माबोरै थांना थायोबा माबोरै जिउ खुङो बेनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै नामा औ नंगौ
बिदिबा नोंथाङा एसे जागाय जेनदो औ बर' हारिनि थांना थानाय होनब्लाथ' जोङो बर' हारिया हानद्रेदाव सेभेन्टि सिक्सटि पारसेन्टनानो जोंहा आबाद
आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नंगौ आबाद मावनाय बायदि
जोङो माइ आबाद बेसर आबाद बायदि बायदिसिना जि बोथोराव जि बोथोराव
बोथोराव जि मावनायखौ नुयो बेखौनो जों मावनाय जानायखौ नुनो मोनो नोंगौ
आरो टुइन्टि पारसेन्ट।
सेन।
टुइन्टिपारसेन्ट टुइेन्टिफाइभ पारसेन्टखौ जोङो साख्रि साख्रि मावनाय बे। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो। फाइभ पारसेन्ट सिक्स पारसेन्ट बेफोरबदि जों बिजनेस बायदिसिना बेफोरो। गोदोर गोदोर दकान।
दखान बायदि बायदिसिना। खामानि खामानि बेफोर बेफोरबायदि लानायखौ नुनोमोन आरोना नोंथा नंगौ।
दा गोदोनिफ्रायनो बर'आ। आबाद मावना सोलिबाय थानायानायखायनोखाय बिसोरो। गावसोरनि हुदाखौ दाबो। गारनायाखै बेनिखायनो बिसोरो। साफा सानै साफा सानैया मावाबाबो दा दा न'आव जानो थाखाय। नाथाय बिसोरो गावसोरनि दुब्लि बोथोरावनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो आरो जायहा। रां रुफा मुलाम्फा खालामनो थाखाय बिसोरो गोबां गोबां बिबांनि। आबाद गायनानै गावसोरनि आथिङाव गाव। गसंनो हायो आरो। बिसोरो बिसोरो बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो। गोदो जेरै सोलिदोंमोन बेबादिनो आबाद आबादखौ गोजौ गोजौ। जौगा थाखो आव बेफोरबादि बेफोरबायदिनो रां खामायनानै गावसोरनि। नख'र न'खर एबा फेमे गावसोरनि। सुबुं सुबुं फिसा फिसाला। फिसाजोआ बाय-बायदि न'खरनि मानसिफोरखौ उ-उम जिउ खांनायाव हे हेफाजाब होगासिनो दोङो आह गोदो ओ बर'फोरा। हा गो उम खम बिबांनि। फरायनाय दंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां फरायनाया बांबाय। गोदो स्कुल स्कुल कलेज बेफोरो खाथ खाथि खालायाव गैयामोन नालाय बिसोरो थांलाय फैलाय। थांलाय फैलायाव उसुबिदा जायोमोन लामा लामा आरो न'खरनि न'खरनि हालोदाबो बारा मोजां नङामोन। बेनि थाखायनो बिसोरो फरायनायफोरखौ बारा गोसो होआमोन नाथाय आ आथिखालाव बेफोरबायदि फरायनायनि सुबिदा उम बर' बिजों बायदिसिनायाव बिसोरो फरायनो हा फरायनो हायो बेनिखायनो दा बेफोर बायदियाव बिसोरो फरायनानै सोलोंथाइ मोन्नायनि थाखाय दा बर' हारिया जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथाङाबो एस
औ बिदिब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानबाय जोंनि हारिनि सुबुंफोरा माबोरै जिउ खुंबोदोंमोन सिगांनिफ्राय आरो दासिमहालागै।
दा गोदो गोदाय सिगाङावथ' बांसिनानो जोंना आबादजोंनो सोनारदोंमोन दा दासिमबो जोंनि सुबुंफोरा आ ओ गुजि जौखोन्दोनि बांसिन। बा गुजिबा जौखोन्दोनि बांसिन सुबुंआनो जों आबादावहा सोनारना दं दासिम। सिमबो। नङा होमबा अ' बेबायदिनो एसे एनै सुबुंफ्रा साख्रि मावो। बा सोरखारि साख्रि मावो। आरो बेबायदिनो खायफा बा माखासे लाइमोन सुबुंफोर बिथांमोनाथ' बाहेर रायजोआव थांनानै खामानि मावो आरो गावनि रायजोयावनो टाउन सोहोरफ्राव खामानि मावनानै ओ खामलाफोर खामानि मावो बा जिखुनु कम्पानि बेफोरबायदियाव खामानि मावनानै रां आरजिनानै न'खरखौ सालायगासिनो
नंगौ नोंथां नंगौ।
बायदिबो नुदों खि जोंनि आ जोंनि ओनसोलाव। बांसिन लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाफोरखौनो जों गुबुन रायजोआव थानानै खामानि मावनानै न'खरखौ सालायनायखौ नुनो मो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ जेरै नोंथां आं एसे नोंथांनि सिगाङाव बिदिन्थि होनो सानबाय औ। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफोर बिथांमोना गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावना गोबां आ गोबांथ' नङा एसे एनै सोलिनो हानाय रां रुफा खामायनानै बिथांमोना न'खरफोरखौ खुंलांदों आरो गावनि थानाय ल'फोरखौबो मोजां पाक्कानि न' बेबादि लुनायखौ जों नुनो मोन दों आरोना आरो गावसोरा हाबा खाम नानै बा जुलि लानानै गावसोरनि गथ' गथायफोरखौबो मोजाङै नायदों आरो नोंगौ नोंथां नोंगो। औ बेबायदि आरोना बेबायदि नुदों आरो जों औ दा बेबायदिनो आरो गोदो जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' नै बांसिन न आबादाव थायोमोन बा दासिमबो सागासिनो आरो बेबायदिनो गो आरो जोंनावहा मैहुर खामनायनिबो हुदा दंमोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
जों बोसोरावहा खेबसे खेबनैखो जहै रायजोफोर बा मोनसे हानजा जानानै हाग्रायाव थांनानै मैहुर खामोमोन औ आरो दंफां दानोमोन गोदो
नंगौ नंगौ नोंथां
नंगौ हाग्राफ्राव बंग्राफोरनिफ्राय दंफां दाननानै लाबोयोमोन।
औ
औ बेबायदिनो नफोर लुनाय जायोमोन।
नफोर नंगौ
औ औ दानिया बेफोरखौ जों बाद्राय खालामनायखौ नुनो मोनला दायो नाथाय आ थिखालाव जों गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि खामानि मावो नङा होमबा नंगौ नंगौ नोंथां औ बेफोर बायदि खामानि मावनायलाय गावनि न'खरखौ खुंफुंगासिनो बा नङाबा ओ न'फोरखौ मोजां बानायदों आरो खुनाय जानाय बायदि आरो सोलोंथाइ होनदोंबाथ जोंनि हारिनि सोलोंथाइ लानायाबो दावगाबोदों एसे एनैया आ-आथिखालाव नोंथाङा मोनसे
मोनसे गामियाव नुनो थांगोन बेहाय नोंथाङा ओ गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुं बा
खन्था मोनखागोन आरोना नंगौ नोंथां औ नंगौ औ बेयावबो जोंनाव दाबो खम खमा नाथाय सिगांनिसाय गोबां ओ गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आथिखालाव बेफोरबायदिनो आरो जोंना बांसिन सोलोंथाइ लानायावहा मुखुब होननायबा बांसिन जोंनिबो सुबुंनि ओ गथ'फोरा बा फरायसा
फराय बर' बिजोंजों गोदो बर' बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बोर गैबाङामोन ना नाथाय दा बर' बिजोङाव फोरोंगिरि थासोनायखाय दा आथिखाल नि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा दा फरायनानै गावसोरो दा मोजां मोजां सोलोंथाइखौ आरजिनो हादों आरो बेनि-बेनि-बेनिखायनो बिसोरो दा फरायनायफोरखौ जोबोर मा-माने गावस-गावसोरनि जिउनि थाखाय माने सायख'नाय सायख'ना लादों गोदोथ' बिस गोद' फोरोंगिरि मोजां माने गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि फरायनानै फोरोंगिरि जानाय बेफोर बायदि गैयामोन ना ओं बेनिखायनो बिसोरो उम फरायनाय एबा सोलोंनायाव जोबोर गोब्राब जायोमोन नाथाय आथि-आथिखालाव फरायस फरायसुलिफोरा जोबोर उम गोरलैयै माने फोरोंगिरिफोरदो मोजां सोलोंथाइ लानो हादों गोदो गोदो बर' आइजोफोरा लेखा फरा फर रायामोन नाथाय दा
ओमफाय दा
हौवासा आरो हिनजावसाफोर समान जानायखाय हिनजावसाफोरनि गेजेरावबो जोबोर जेथिंबो बिथिङावनो आखा फाखाखौ जों नुनो मोनो जेरै खेलायाव मोजा ओ मोसानाय मुसुरनाय फरायनाय बायदिसिनायावबो जोङो उम जौगानायखौ बर' हारि बर' हारिनि उम फरायसा फरायसुलिफोरखौ जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां दासान्दि बर' नो बर' हारिया जोबोर माने सिनायथावना-सिनायथावना गुबुन हारिआ गुबुन हारिफोरा उम नुबानो-नुबानो बर'फोरखौ बर'-बर' हारि रि होननानै सिनाय हायो बर' हारिजों सिनाय सिनायो जेराव आइजोफोरा गाननाय दख'ना हौवासाफोरा गाननाय गामसा बेफोर बेफोरखौ नुबानो उम गुबुन हारिया बुंनो हायो आरो बेयो बर' सुबुं होननानै बेफोर फोरनि बिथिङावबो बर'आ
जौगानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नोंगौ नोंथां आरो जों मुलुग दरबारावबो गावनि सिनायथिखौ होनो हादों नङा होमबा नंगौ नोंथां नंगौ औ जोंनि जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि जानाय लोंनाय आरो बेबायदिनो जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबा बायदि जोंनि आ जोंनि हारिमुवा जोबोद गोजौ थाखोनि आरोना गोजौ थाखोनि नोंगौ नोंगौ बेफोरनि थाखायनो जोंनि आ हारिया गोबां सिनायथि दङ' बा जों मुलुग दरबारावबो जोंखौ सिनायनाय जायो आरो नंगौ नोंथां नंगौ। नोंगौ आरो जोंहा सोलोंथयाव जौगाबोगासिनो सोलोंथाइयाबो जौगाबोगासिनो औ नंगौ आरो बेबायदिनो जोंखौ आरो दाखालिसो ओ जानुवारि मासावहा जाना थांनाय बागुरुम्बा दोहौ बागुरुम्बा दोहौ औ बेनिफ्रायबो आरो जोबोद जों मानसिफोरजों बा मुलुगनि बायदिसिना सुबुंफोरजों जों सिनायथि मोनजादों आरोना बेबायदि नंगौ नोंथां मोनसे सिखिरि सिखोला बा सिखिरि मोसानाय होननायनि बेबायदि नोंगौ बायदिसिना ओ
मोसानाय गाबनि दख'ना नोंगौ नोंथां नोंगौ आर'नाइ औ। आरो बर' बर' हारिनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा। बायदिसिनाखौबो जों सिनायथि होनो हादों बेयाव। नोंथां।
बेबायदिनो आ जोंनि हारिया दावगाखांबोदों आरो जोङो इयुनावबो बेफोरबादि। बिथिंफ्राव जों खामानि मावलांबाय थानानै जोंनि। हारिनि सिनायथिखौ जों होनो हागोन होननानै आसा खालामो आरो जों नियावबो दानि सें लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे
बा बेफोर नि सोमोन्दै बा बेफोरनि बागै गोबां खामानि मावबावो मावो आरो औ। आरो आं इयनाव आसा खालामो मावबावगोनबो होननानै। ओं औ आसा खाममो न नोंथां। ओं दा नोंथां जोंना टाइमाबो थौबाय। औ जोंहा समा जाबाय। औ औ दे नोंथां गोजोनथों।